ओ-
औ नोंथां ओ- नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होनासो फैनाय जादों सावराय जागोनना नोंथां?
ओ- सरायजागोन दे।
ओ- ओ- दा सावरायनानै लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ- जोंहा जा- जोंनि ओनसोल एबा जोंनि राय्जोआव दा खेला गेलेनाय नेमखान दि मा मा खेला गेलेनाय जायो माबोरैहाय बेनि बागै नोंथाङा आंनो सुंदयै फोरमायना होनो हागोन नामा?
नि बागैथ' आङो। बारा जेबो मिथिया थेवबो जों सावरायनोसै आरो ना। ओरैनो, ओरै नो इदिनो खेलाफोराथ' बुह हुड दङ काबादि दङ इदिनो माखासे खेलाफोर दङ आरो ओमफाय
उम उम नंगौ थारैनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा? ओ- खेला गेलेनायखौ नों। नोंथाङा बांसिनै नुनो मोनो?
ओरैनो जोंनिथिंजायथ' बिदिनो स्कुल कलेजफोरावथ' बिदिनो खारनाय बारनाय जायो । ओमफायो बिदिनो फु बल
उम
ओमफ्राय बिदिनो चियार खेला आंथ' बाराहै गेलेया। थेवबो नुयो आरो। ना कलेज स्कुलफोराव थांबाथाय।
ओ थिग बेबादिनो ओ जोंहा खेला गेलेनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ सोलोंथ थाइ लानायनि अनगायैबो जोंनि सुबुं एबा लाइमोनफोरा ओ। खेला गेलेनाय फारसेबो गोसो होनायखौ आं सानो मानो होनोब्ला सोलोंथाइ लानाय अन अगायबो जोंहा खेला गेलेनाया सुबुंनि गोनांथार बाहागो होननानै सानो। सानना लानाय जायो मानो होनोब्ला। खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो ओ ओ जोंहा आ। ओ जोंनि देहा एबा सावस्रि। या गोग्गो थानायखौ जों नुनो मोनो खेला गेलेनायनि गेजेरजों थिग बेबादिनो उम उम। उम उम उम। उम नंगौ बे।
फरायनाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे माने खेला गेलेयोब्ला बिदिनो देहाफोरा मोजाङैनो थायो आरो जोंना
औ औ औ। दा न'खरनि बिमा बिफायाबो एबा बिगोमाफोराबो जोंनि गथ'फोरखौ खेला गेलेनायनि फारसे हगार हरनांगौ एबा गोसो बोहोनांगौ उम उम दा जोंनि ओनसोलाव अ' बायदि रोखोमनि जों खेला गेलेनाय नुनो मोनो जेरैहाय फुटबल खेला क्रिकेट खेला काबा दि। आमाय जुमाय ओ गुल्ला गेलेनाय ओ बायदि बायदि जेरैहाय जों सिं गेलेनाय हकि गेलेनाय दा बेनि बिथिङावनो खेला गेलेनाय बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जों जोंहा जोंनि जा हक खेलाखौ जोङो जोंनि ओ नेसनेल खेला होननानै बुंनाय जायो। जोंनि हादोराव। जोंनि। भारत हाद'राव दा खेला गेलेनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला। जोंहा खेला गेलेनायनि गेजेरजों ओ गोबां सुबुं एबा मानसिफोरखौ जोङो गावनि। ओ जौगाबोनायखौ जों नुनो मोनो औ अ अ सहैनायखौ।
सारनायखौ नुनो मोनदों आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजोंबो।
हा खेला गेलेनायनि गेजेरजों। ओ जिउ एबार न'ख खर सामलाय लांनायखौबो जों खायसे खायसे। खुनुदों जेरैहाय उम उम। ओ नंगौ जेरैहाय जोंहा। ओ खेला गेलेनाय होनना बुंनो थाङोब्ला। जोंनि ओनसोलनि लाइमोन फोरखौबो जोङो खेला गेलेनायनि गेजेरजों। गोबां ओ बायदि बायदि रोख नि बान्था मोननानै बायदि बाय दि ओ बायदि बायदि गुबुन गुबुन हादोरफोराव खेला गेलेहैनानै मुं लाखिनायखौ जों नुनो मोनो ओ थिग बेबादिनो उम। खेला गेलेनायाबो मोनसे गोनांथार खामानि होननानै आं सानो। दा जोंहा जोंनि। जेरैहाय। ओम खेला गेलेनाय होननानै बुंनो थाङोब्ला, जेरैहाय जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल एबा जोंनि रायजोआव। गोबां बिबांनि खेला गेलेनानै ओ मुं मोनबोनाय जेरै बेहाय हहलिचरन नार नारजारि, दुर्गा बर' अंकुसिथा बर' ओ जमुना बर'। बर' बायदि बायदि बिथांमोनखौ जोङो खेला गेलेनानै जोंनि हारिनि मुं लाखिनाय खौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो, जोंनि दा गामि ओनसोलाव थानाय बिथांमोन लाइमोनफोराबो। बेबादिनो खेला गेलेनायाव गोसो होनानै सानफा एफा सानफा ए फा जोङो ओ दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनो थारैनो सैथो नंगौ दा
बा सोलोंथाइ सो सोलोंथाइ जों लोगोसे जोङो जेनेबा सोलोंथाइजोंल' जोङो दावगानो हायो बे नङा खेला दुला गेलेनानैबाबो जोङो बा जोङो जिउआव माने जाफुंसार जानो हायो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ दा
गोबां गोबां गोबां मा होनो गोबां न'खर फोरावनो जेनेबा खेला दुला गेलेनायफोराव गोबां न'खरावनो हेंथाबो थायो आरो सोरहाबा थांनो होयो सोरहाबा थांनो होआ बेफोराव जेनेबा खेला दुलाखौ जों गेलेनांगौ जोंनि देहानि थाखायसो मोजां नालाय थांनानै थानो थाखाय जोंनि देहायाबोथ' गोनांथार नालाय ओंखायथ' खेला दुलाखौ खौबो गेलेहैनांगौ आरो न'खरनि बिमा बिफाफोराबो मिथिनांगौ हगार हरनांगौ आरो
औ दा बिदिनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो औ
बेफोरबायदि हेंथा हेंथाफोरखौ जोंनि न'खरफोरावनो जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलफोरावनो बांसिन जायो आरो मिथिया
औ औ औ औ दा बेबादि दा नोंथां बुंनाय बादिनो जोंहा हेंथा होननानै बुंनो थाङोब्ला ब्ला सासे गथ'आ एबा लाइमोना न'खरावनो थायो। खेला गेलेयालासिनो जेबो गेलेया बेलासिनो न'आवनो थायो थाबाय थायोब्ला बिथाङा जेबोरोङि जालांनायखौ जों नुनो मोनो। न'आवनो हाबसोनानै थाबाय थायोब्ला थिग बेबादिनो ओ जों बायदि खेला गेलेनांगौ होननानै आं सानो दा। खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गोबां बायदि रोखोमनि रंजानायखौ जों नुनो मोनो ज' ज'यै। गेलेनो थाङो नालाय खेला खौ थिग बेबायदि खेला गेले मोनसे रंजालायनायनिबो मोनसे ओ बाहागो होननानै आं सानो दा जेरैहाय जोंहा खेला गेलेनाय होनोब्ला जों बायदि रोखोमनि फोरबो फुजाफोर जोङो खेला गेलेनाय बादायलायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरैहाय खारनाय बारनाय बायदि बायदि खाबादि गलला ओ बायदि बायदि खमलायनाय खेला बायदि बायदि खेलाफोरखौ जोङो नुनो मोनो दा बेनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि खौसेथि एबा गोरोबलायनायखौ खेला गेलेनायनि गेजेरजों जों नुनो मोनो।
औ नुनो मोनो।
नंगौ। थारैनो खेला गेलेनायाबो मोनसे हारिमुनि नेरसोनथि होननानै सानो मोनसे हारिमु एबा हारिनि नेरसोनथि होननानै सानो गावबा गाव हारिमुयावनो मोनफा मोनफा खेलाखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय उम उम उम उम उम जेरैहाय आमै जुमाय गेलेनाय बायदिफोराबो जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ हारि मुनि नेरसोन थिग बेबादिनो औ औ औ दा गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनो ओ अन्थाइ गेलेनाय बायदि बायदि रोखोमनि गेलेनाय जों नुनो मोनो। जेरैहाय फरायसालिफोराव फरायसाफोरखौ खौ बायदि रोखोम बायदि खेला गेलेनाय जों नुनो मोनो दा बेनि बिखय खेला गेलेनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला आङो फुटबल गेलेनायनिनो एसे फोरमायना होनसै नोंथांनो दा फुटबल जायखौ उम बर' रावाव जोलुर होननानै गेलेनाय जायो। बुलुर गेलेनाय औ जाय औ औ। जाय गेलेनायाव जोंहा आ मोन मोननै बाहागो खालामनाय जायो मोननै टिमनि गेजेराव जेराव गेलेनायखौ जों नुनो मोनो एबा आ नंगौ जायटिमाव जोंहा मोननै टिमाव बाहा औ औ। औ औ औ जाय टिमाव जोंहा जाय मोनफा मोन अ औ औ। दा बेनिनो जोंहा बे खेलाखौ सामलायनो थाखाय सासे सामलायगिरि एबा जायखौ जों लेफारि होनना बुंनाय जायो। औ साथाम थानायखौ जों नुनो मोनोओ मेन लेफारि सासे आरो जिं जिङाव थानाय सानै लेफारि जों नुनो मोनो बायदि रोखोमै बेबादिनो जोङो बायदि रोखोम खान्थि बाहायनानै जों फुटबल एबा जो लुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनो एबा जोंनि ओनसोलफोरावबो आ ओनसोल ओनसोल जोङो बेबादिनो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय खौ जों नुनो मोनो मोजां रोखोमै थिग बेबायदिनो जोलुर गेलेनाय दिनैबो गोबां मानसि एबा ओ लाइमोनफोरखौ जोङो सानफा एफा दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा खेला गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोंहा गोबां सुबुंफोरा ओ मोजां मोजां खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय ओ साख्रिनि बिथिङावनो गोबां गोबां ओ जोंनि लाइमोनफोरा ओ भारत हादरनि रौनिया हानजा एबा रौनिया हानजायाव ओ जायगा मोननायखौ जों नुनो मोनो दा नोंथाङाबो बर'फोरनि मोननैसो खेला गेलेनायनि मुं बुंनो हागोन नामा ।